औ नोंथा खनदोना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
देै नोंथाङा बुं औ नोंथां खोनादों।
अ नोंथाङा मा बुंदोंमोन बुंफिननो हागोन नामा?
औ बुंनो हागोन नोंथां। रौ नोंथां।
औ नोंथां
ओ नोंथांजों आं दिनै दावबायनायनि सोमोन्दै फंनैस खोथा
औ हागोन नोंथां दावबायनाया आंनि जिउनि साबसिन हुदा एबा खामानि दावबायनायनि गेजेरजों जों गोजोननाय। गुबुन गुबुन जायगाफोरनि आरो मानसिफोरनि सोमोन्दै मिथिनो एबा सोलोंनो मोनो आरो मिथिंगाजों लोगोसे रंजानायबो लानो हायो।
औ नंगौ नोंथां जेब्ला जों दावबायो। जों गोदान गोदान मुवा बेसाद नुनो मोनो। गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबबुन गुबुन रोखोमनि जाग्रा आदारफोर मोनजायो।
दान गोदान मानसिफोर लोगो मोनो आरो गुबुन गुबुन हारिमुनि सोमोन्दै। मिथिनो मोनो एबा सोलोंनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
आरोबाव दावबायनाया जोंनि थाखाय मोनसे रंजाथाव जारिमिन जानानै थालाङो। जायखौ जों गोबाव समनि थाखाय गोसोखांबाय थानो हायो।
औ। नंगौ नोंथां। बिब्दिब्ला नोंथाङा माब्लाबा दावबायफेरबाय नामा?
औ नोंथां। आं माखासे समायना जायगाफोराव दावबायहैखांबाय। मोनफ्रोम जायगाफोरानो गुबुन गुबुन रोखोमनि। माखासेयाव हाजो हाला माखासेयाव बिदिनो दैमा दैसा बिलो हाग्राबारि दंमोन। मिथिंगानि बेफोर समायना महरखौ नुनानै आंफ जोबोद रंजाखोनाय मोन्दोंमोन आरो गोजोननाय मोनदोंमोन नथां।
अ जोबोद मोजां नोंथां बिदिब्ला नोंथांहा मिथिंगानि फारसे मोजां मोननाय दङ ना नोंथां?
औ दङ नोंथां बेनि अनगायैबो माखासे मुंदांखा मिउजियाम बागान आरो जारिमिनारि जायगाफोरावबो आं दावबायनो मोजां मोनो। बेफोर जायगानिफ्राय जों जारिमिन आरो हारिमुनि बागै मिथिनो मोनो एबा सोलोंनो हायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। नोंथाङा हारसिङै दावबायना मोजां मोनो ना लोगो एबा न'खरनि सुबुंफोरजों दावबायनो मोजां मोनो?
आङो न'खरजों एबा लोगोफोरजों दावबायनो मोजांसिन मोनो नोंथां। दावबायनायनिफ्रुय मानोना आंनि थाखाय हारसिङै दावबायनायनिख्रुइ जयै एबा हान्जायै दावबायनाया गोजाथावनासिन। जयै दावबायोब्ला जों दावबायनाय समाव रायज्लायो सावगारि सेब खाङोना आरो माखासे खेलाफोर गेलेनो हायो। आरो जों गावजों गाव मददबो होलायनो हायो। हारसिङै दावबायनायाबो जोंनि थाखाय मोजां मानोना हारसिङै दावबायनो हायोब्ला हारसिङै जों रावनिबो सायाव सोनारनो गोनां जाया आरो जोंनि साहसआ बारायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। नोंथाङा माब्लाबा हारसिङै दावबायफेरबाय नामा?
औ नोंथां ओहो नोंथां। दासिमाव आं माब्लाबाबो हारसिङै दावबायफेरनाय जायाखै।
अ नंगौ नामा नोंथां?
औ नोंथां।
बिदिब्ला नोंथाङा गोबां जायगाफोराव दावबायखांबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
दा नोंथाङा इयुनाव बहाबाफोर दावबाय हैनायनि थांखि दङ नामा?
औ दङ नोंथां जोंनि हादरनि गेजेरावनो गोबां समायना समायना आरो मुंदांखा थावनिफोर दङ जेराव आं दावबायहैनो लुबैदों जेरै दिल्ली, सिक्किम बायदि जायगाव नोंथां।
अ जोबोद मोजां नोंथां।
औ आङो बैफोर जायगाफोराव दावबायहैनो लुबैदों मानोना बेफोर जायगाफोरा जोबोद मुंदांखा आरो समायना नोंथां।
औ नोंथां थारैनो।
आं बैफोर जायगाफोराव बिसोरनि थानाय जानाय लोगोसे गाननाय जोमनायफोरखौ मिथिनो लुबैदों लोगोसे आं बिसोरनि जायगानि राव आरो हारिमुनि बागै सोलोंनो लुबैदों नोंथां।
अ जोबोद मोजां नोंथां।
दावबायनायनि थाखाय जोंहा गोबां लामाफोर दं। जों बास रेलगारि उरां जाहाज एबा नावफोरजों दावबायनो हायो।
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा बबे लामाजों हान्थियो हान्थिनो एबा दावबायनो साबसिन मोनो।
आं रेलगारिजों दावबायनो साबसिन मोनो नोंथां। मानोना जेब्ला जों रेलगारिजों दावबायो जों बायजोआव नुहुरनाय माखासे मिथिंगायारि नुथाय फोरनिफ्राय गोजोननाय एबा रुजोननाय लानो हायो। हान्थिनाय समाव जों गोथां फोथार हाजो हाला दैमा दैसा गामि नोगोर नुनो मोनो अब्ला जोंनि दावबायनाया जोबोद रंजाथावना जानानै फैयो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ।
दावबायनायनि सिगां जों बेनि फारसे सानग्रो नांगौ जायो। टिकेटफोरजों गोनांथि जायोब्ला दांगोनानै जानांगौ जायो म सा
औ नंगौ नोंथां।
जों लोगोआव गोनांथि जानाय गाननाय जोमनाय दैनि बथल मुलि आरो गावनि गोनां डकुमेन्टफोरखौ लायनांगौ जों जों फोर बेफोरखौ सिगां नायगिरनांगोन। जाहाथे जों लोगोआव गोनां जानाय गाननाय जोमनाय लाफानो हायो। जेब्ला जों दावबायो रैखाथि बिथोनफोरखौ नोबोर होनानै सोलिनांगौ। जे जोंनि मुवा बेसादफोरखौबो जोथोनै लाखिनायजों लोगोसे आबहावाखौबो साखोन सिखोन लाखिनांगौ जेराव मेरावनो जाबोर एबा दाखोर गारनो नाङा। जायगानि मानसिफोरखौ मान होनांगौ आरो बिसोरनि हारिमुखौबो मान होनांगौ नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
दावबायनायनि जों- जोंहा गोबां मुलाम्फा दं। दावबायनायनि गेजेरजों दुखु दाहा अगर होनो गियान बांहोनो साहस बानायनो हायो आरो गुबुन गुबुन हारिमुनि सोमोन्दै बुजिलायनो हायो। दावबायनाया जोंनि सानफ्रोमबोनि जिरायनाय गैयै जिउआव गोजोननाय लाबोयो। न'आव सफैब्ला जों गोथार आरो रुजेननाय मोनदांगोन नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। बिब्दिब्ला नोंथाङा इयुनावबो बबावबाफोर दावबायहैबावनायनि थांखि दंबावो नामा नोंथां।
औ नोंथां उनाव सललसै दावबायहैनायनि खोथाखौ सानदों नोंथां।
अ बैफोर बै समाव नोंथाङा लोगोफोरजों थांनायनि थांखि लादों ना हारसिङै थांनायनि थांखि लादों नोंथां?
बै समाव आङो हारसिङै थांनो सानदों नोंथां। माने हारसिङै माने आङो सिगाङाव लोगोफोरजों थांदोंमोन आरो बेनिखायनो आं अ
बे बिदिब्ला नोंथां।